हेलौ नोंथां आंनि कल कल खालामनाय फन खालामनायनि रायज्लायनायनि टपिकआनो जाबाय बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो आरोना नोंथाङा मा बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ आंनो एसे फोरमायलाय
आंथ' अ‌ आं थ' माने बांसिन ओ बोथोराथ' मोननै मोननै ओ बाहागोआव राननाय जायो जेरै बुंनो थाङोबा ओ गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर ओ गोजां बोथोरखौ जों मानि थाखाय नि बाहायो होनोब्ला ओ जायो होनब्ला माने बियो माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौफोरनिफ्रायनो माने बे बोथोरा जेरै इफोरबायदि सोलिबोबाय थाखानाय बा थिखाना दोननाय बायदि बिदि जाहैबाय ओ आंथ' बुंनो थाङोब्ला बोथोरखौ गोजां बोथोरखौ आं मोजां मोनो मानो थाखाय होनोब्ला ओ गोजां बोथोराव बा बांद्राय गरमबो गरम जाया बा थान्दा जायोबा थान्दा जायोब्ला नोङो ओ जि जोम मोजाङै गाननानै बा नों जि जोम गांनै गांथाम गाननानैबाबो थानो हायो नों गावनि आरो जुदि नों अफार नों गोजांनायाव अफार माने गुसु जायोब्ला नों बेहाय नों अर साइनाबो थानो हानाय हायो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो मानसिफोरनि मानसिफोरनि थाखाय ओ गोजां बोथोरानो मोजांसिन ओ आरो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोराव मानो होनोब्ला ओ हान्थिनाय लामा बा हान्थिनो थांनाय लामायावबो बुहुत जेंना सोमजियो बा गरमनि थाखाय ओ जेरावबो मेराव बेरायनो हाया बा थांनो हाया सान्दुंनि दुंथायाबो ओ गोबां गोबां जायो दुङो दुंबोयो ओ जेतिगया मरनिं जायो होमबानो माने गरमा सोमजियो बा ओ मोनासिम हर सिम माने थाबाय थायो गरमा नों जानो लोंनो बा थानो सुखुयै बा बबावबा थांबाबो नोङो हान्थिनाय लामायाव बुहुद माने जेंना सोमजिनो हागौ आरो जेरै बुङोब्ला ओ गोलोम बोथोरावहाय नों ससे लामा हान्थिब्लानो नोंना गोलोमदै गयो बा गरम जायो नोंनि देहाया दुंथाय जायोबा ओ देहाया दुंनानै नोङो गोबां खोमनि माने ओ बेमार बा माने निजेनि ओ बडि बा गावनि ओ मोदोमाहाय गरम जानानै गोबां रोखोमनि बेमारा सोमजिनो हागौ जेरै बुंनो थाङोबा हाइ प्रेसार बा हाइ प्रेसार बा ल' प्रेसार गोबां गोबां बि गोबांनि बेमारफोरा माने ओ जल ओ थाबैनो थाबैनो माने ओ जायो आरो बा गोबां गोलोम बोथोर ओं जानो चान्स थायो। बा गोलोम बोथोरावहाय बांसिन मानसि फोरा बेमार आजार थानायफोरा थानो हाया जानो हाया जायो। बा बेमार आजार थायोब्ला ओ आजिखालनि ओ दोरोङारि मुगायाव ओंखारनाय बा माबानाय ओ आगजुफोर दङ जेरै एसि बा फेन ओ एसि बाहायबा ओ बेमारिफोरा गोबाङै ओ खस्थ' बा ओ बांसिन बेमारा जानो चान्स थायो बा आजिखालनि फेन बा फेन बा बाहायोब्ला जोंनिया उम देहायाबो माने ओ गाज्रिबो जानो हागौ बिदि माने चान्स थायो बेमारिफोरनि थाखाय। जों जु दि मानसि मोजां मानसि बा जोंनि बेमार आजार गैयि मानसिनियावबाथाय जेबो इनफेकसन बा जेबो खहा जाया आरोना। आरो बुंनाय बायदि जायो उम गोदोनि समनि आरो दानि समनि जुगा ओ बुहुद सोलायबाय मानो होनबा गोदोनि समावहायो बिफां ओं बिफां लाइफांफोर थानायनि थाखाय बा ओ बिस बि टाइमावहाय माने इमानखि गरमबो जायामोनबा जिथिया हर जायो होनबाथाय थान्दा जायोमोन। दानि जुगावथ' ओ गरमजों थानो हायि उन्दुनो हायि बुहुद खस्थ' जेंनाबा जों बिनि खस्थ'नि गेजेराव जोङो दिनैसिम बा जों दिनैसिम दङ' आरो। आरो बुंनाय बायदि जायो गोलोम गोलोम बो थोर होनोब्ला जोंनि सुबुं हारिनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय ओरै माने जोबोद खस्थ' होननानै लानाय बायदि जायो आरो। आरो ओ गोलो गोल उम गोजां बोथोर होननानै बुंनानै लायोब्ला गोजां बोथोरा मानसिनि थाखाय ओ मा बांसिन बांसिन सुबुंनि थाखाय माने मोजां बा मोजां होननानै नोङो बेखौ मिथिनो लानाय जायो आ औ, ओ हमना ला नोङो गोजांबो
औ दे दे बुंगोर नोंथां दे।
औ नोंथाङानो बुंग्रोदो दे होमबालाय।
अ' गोजां बोथोरखौ मोजां गोजां बो थोरखौ माने बांसिनानो मोजां मोनसिनो आरोना। मानोना बेरायनाय मानाय नोंथाङा दहायनो एसे बुंलां खाबायना उम गाननाय जोमनाय जुथा, मुजा, सुवेटार, टफि बिथिं जाय आरो आखाइनि मुजा बायदिफोरखौ गानना नै माने बेरायनोबो मोजां जायो आरो ओमफ्राय आरो गोलोम बो थोराव माने गरमजों थानो हायि जि लानो हा या माने बेरायनो थांबाबो मोजां जि गानलांनो हाया गानफब जोमफब थांनो हाया बेबायदि गोबां प्रब्लेम जायो आरोना। नोंथाङा औ दा बोथो बो थोर लानानै मा होनो जि गान्नायफोरखौ नोंथाङा मा सानो आरो?
नोंथां ओ सोंनो-सोंथिखौ खनसे बुं
अ बोथोर लानानै जि जि गाननाय बेखौहाय नोंथाङा माबायदि बिजिरगोन?
जोङो हमनानै ला गोदोनि गोदोनि समाव थ' गोदोनि समावथ' गोजां बोथोर जाया गरम बोथोर जााया जिया गांसेल' जायोमोन आरो। जेरै गोदोनि समावथ' गोबां बिबांनि खम्बलबो गैयामोन बा निजेसो आखाइजों थावसि बा जिस्रि बिदिना मा बुङोमोन ना। बिदिसो बाहायनानै बिसोरो जिउ खुंबोदोंमोन आरो। माने गावबा गाव आखायजों बानायनानैसो जिउ खस्थ'यै खुंबोदोंमोन आथिखालनि जुगावथ' खम्बल ओंखारबाय बायदि बायदि रोखोमनि माने गरम जि जि ओंखारबाय सि आरो गोदोनि समाव माने गोलोम बोथोर जा गरम बोथोर जा माने ओरैबायदि खस्थ'मोन आरो। बुंनो थायो मा आजि आथिखालनि औ औ नोंथाङ मा बुं
अ गोलो गोलोम गोलोम बो बोथोरावबा माने एसे सुबिदासिनमोन आर ना गोदोनि जुगावहाय। नङा होमबा मा होनो गस्लाफोरखौ बारा एसे गाननाय जायामोन नालाय। गस्लाफोर गानामोन ओरैनो दख'ना फोरखौबोथ' फाननानैसो गानोमोन नालाय। बेनिफ्राय आरो गोजां बोथोराव माने बांसिन खस्थ'जों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो। गोदोनि जुगावहाय दे नोंथाङा नोंथांनि औ बुंफिनदो।
आथिखालावथ' बेबायदि नंला। गोलोम बोथोरबाबथाय ओ जि जोम गान्नाया बेलेग सोलायनाय जायो। आरो गोजां बोथोरनि बा थाय अ आलादा जि जोम सोलायनाय जायो आरो
औ
दानि जुगावथ' दानि जुगाथ' म- दान जुग फैबाय गाननाय जोमनायबा गोलोम बोथोर ना गोलोम बोथोर एस अ आलादा ओंखारबाय मानि थाखाय ओंखारदो बुङोब्ला। अ आथिखालनि मुगायाव गोबां अ माने कम्पानि बा गोबां बिबांनि माने जि दाग्रा बा जि अ हिसान माबाग्रा बेबायदि बुहुत गोबां अ दारिमिन बा माबाफोर ओंखारबाय गोदोनि टाइमावबाथाय गोदोनि समावबाथाय माने गोबां बिबांनि खमनि थाखाय बिसोरो माने ओरैबायदि। फरायनाय गैयि जा अकल मावनाय दांनायावनो माने बिसोरो दिन थाङोमोन माने गावबा गाव आखाइजों बानायनाय दानि जुगावथ' जोङो जिखौ गा रावबो आखाइजों दालाना लाला जों आजिखालि माने रां रुफा थाबानो जिखौ माने फैसा लानानै माने जोङो जिखौ अ बायनानै लायो आरो बायनानै लायनो हायो नों जुदि उम गोजां बोथोरनि बा गो-गोलोम बोथोरनि बिसोरनियाव जुदि गोजां बोथोरनि बा गोजां बोथोरनि जि गोलोम बोथोरनि बा गोलोम बोथोरनि जि आथिखालाव बेबायदि ओं- खारबाय। गोदोनि समाव माने बेबायदि फि
गैयामोन ओं फालांगि गैयामोन माने दानायालाय दायोमोन ना गोदो जुगावहायबो बहुत दायोमोन न'खर-न'खर हिसानसालि दंमोन गुदुं जि बानायनाय आखाइनि मुजा माने हेबोमोन आरो गोदोबो हेबनायालाय खिन्थु बे दानि बायदि मा होनो जो- गानाय बेफार फालांगि खालामाखैमोन आरो बै समावहाय। दायोथ' आरो गोबां रोखोमनि आखाइजों सुनाय मेच आखाइजों सुवालासिनो बे गुदुं जि बानायग्रा गुदुं सि बानायग्रा मेसिनबो दंसै ससे थांब्ला- नो नुनो मोनो दायो। गोबां लाइमोनफोरा बेयावनो खामानि मावनानै दंगासिनो आरो दायो।
औ नोंथां।
आरो बोथोर-बोथोरनि सायावनो सावरायबाय नालाय आरो मोनसे सावरायबावनोसै जोङो मा होनो बोथोर लानानै बोथोर फिथाइ -सामथाइ फिथाइ सामथाइनि सायावबो जोंहा रायज्लायनोसै जोङो फिथाइ- सामथाइयाबो बोथोर लानानै बोथोर जायो नङा होमबा? दायो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोराव जों गोब गोबां रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ मोनो थाइजौ खान्थाल आनार'स बिथिंजाय लिसि गोबां रोखोमनि आरोना बेनिफ्राय आरो मेसें मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ-साम थाइफोर मोनो ना थालिरा थ' जाहैबाय दैज्लांङावबो जाय मा गोलोम बोथोरावबो मोनो आरो बिथिंजाय मेसें बोथोरावबो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेन बेनि अनगायै आरो आनार'सा दङ' आनार'स फिथाइयाबो दङ' दैज्लाङाव ओम गोलोम बोथोर दैज्लां एबा गोलोम बोथ थोर आरो इथिंजाय मेसें बोथोरावबो जायो आरो
ओ नोंथ
दा नोंथां नोंथांनि ओमफ्राय नोंथांनि मिनथिनायखौ एसे खिन्थाबानो जाबाय नोंथाङा
नोंथां जोंहाथ' समावबो जासिगोन जोंथ' गोबां बिबांनि खोथा रायलायबाय गोलोम बा गोलोम बोथोर बा बेसेन बोथोरबो इफोरनिबो जों खोथा ओंखारलायबाय मानो होमबा जोंनो गाननाय ज जोमनाया मा बायदि गोल्लो गोदोनि समाव माबायदि बेफोरनि गोबां खोथा सावरायबाय जोङो सावरायबोबाय जोङो आरो बुंनाय बायदि जायो जोंनिया थाइमाबो गोबाव सम गैला समाबो जाबाय जोंना आरो जों बायदि बायदि रोखोमनि जों ओ खोथ था सावरायबाय नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साह मायखरस थाबाय आरो नोंथांनिसिम आं गोजोननायखौ बाहरबाय नोंथाङा आंखौ मा होननो स सानो नोंथाङा बुंहरबानो ज
आं आंनिथिंजायनिफ्रायबो नों थांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर
आरो जोङो आर उनावहालागि बेबायदिनो ओ सावरायलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै गोजोननाय नोंथांनिसिम ओ बाउहरनाय जाबाय बा नोंथां नोंथांनिसिम सामायखर होनाय ज
साबायखर होनाय जाबाय ओं दे नों थाङो होमबा।
नोंथां होमबा दोनथ'लायनोसै